औ औ औ आं दा
नोंथांमोननिखै दाथ दैज्लां बोथोर नाय दैज्लां बोथोराव ओरैनो मा मा आबाद मावनाय जायो नों नोंथांमोननिखो?
ओरैनो जोंनिथिङै दायो ओ मैगं थाइगंनि आबाद मावो नोंथां। ओ दैज्लाङावथ जोंना मैगं थाइगं होननानै बुङोब्ला ओरै जोङो मैथा मोनो मै था बांगाल लोगोसे ओ जों मोननो हायो ओरै खुमब्रा आरो थादुन बा थास' आरो माने गोबां मैगं थाइगंखौ जों मोननो हायो आरो नोंथां। ओरै फान्थावबो मोनो जोङो नङा होमबा नोंथां? हेल' खोनादोना नोंथां हेल'? हेल' हेलौ औ हेलौ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां
ए खोनादोंना औ
औ ओरैनो बे मैथा औ औ ।
औ औ ।
ओरैनो बे मैथाखौ जोङो मा माजों जानाय जायो ओरैनो मैथा गोजा
औ मैथा गोजाखौ जोङो मैथा गोजाखौ जोङो दा नाजों जायोब्ला गोथावसिन मोनो आरो मैथा मैथा जायोब्ला जोङो माने जोंनि देहाखौबो जों हालखा मोनो आरो ।
नाथुर जुनाय बा नाथुरजोंबो जानो हायो । खांख्राइजोंबो जानो हायो माने मोनफ्रोमबो नाजोंनो जानो हायो आरो जोङो । आरो लोगोसे जोङो अमाजोंबो जानो हायो अमाजों जायोब्लाबो बिराद गोथाव नोंथां मैथा या
मानि मैथाखौ जोङो संनायाव बाराबो खस्थ नाङा । ओ जोङो रुनानैबो जानो हायो नाजों नङा होमबा? आरो लोगोसे जोंना ओरै मैथा बांगाल दङ । मैथा बांगालखौ जायोब्लाथ जोङो नोंथां ना माने जोंनि सान्दुं नांनाया खारो आरो नोंथां खोनाबायना? हेल' । हेल' । हेल' । हेल' । हेल' । हेल' खोनादोंना खोनादोंना नोंथां?
औ औ ।
औ नोंथांनि आवाजआ ओ फैयाखै आरो आंनिसिम । ओरैनो नो-नोंथां आलाय ओ मा मा मैगंनि सोमोन्दै मिथिगौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां ओ जोंखैबो बिदिनो दं गोबांनो ।
औ ।
थाबाय जोगोनार थाबाय खुमब्रा थाबाय बिदिनो सिबुं दं दाथ' दैलांआवहाय सिबुं मोनो ।
औ औ । मान्देबो मोनोना नोंथां हेल' । हेल' । नोंथांनिखौ मोजाङै खोनाफैयाखै नोंथां । मान्देबोथ' मान्देबो औ खोनादों दे । मान्देबोथ' मोनोना नोंथां? मानदे मान-मानदे मानदे मैगं मोनथिगौना नोंथाङा?
मान्देखौ बांद्राय मोनथियासै नोंथां एसे फोरमायलाय ।
ए बै जे दैयाव बिलोआव जे ओ मान दैयाव मानलायोना नोंथां । नोंसोरनिथिंबा मा होनो नोंथां जोंथिङै मान्दे होननानै बुङो आरो बे मैगंखौ । मानि एसे आथा आथा मोनो । हेल' हेल' । खोनायाखैना नोंथां?
खोनादों नोंथां औ ।
औ दैयाव जे बिलोफ्राव जे मानलायो ना नोंथां ।
औ औ ।
बै बिलाइ गुसेब गुसेब एसे गोलाव गोलाव लावसेें लावसेें । ओमफ्राय जोङो बे देन्थाखौ जायो नोंथां ना । बेयो मान्दे जों जोंनिथिङै मान्दे होननानै बुङो आरो नोंथां। नोंसिनिथिङै मा होनो बे मैगंखौ?
ओं जोंखैथ' बेखौ मानदियासो होनो नोंथां।
मानदिया होनोना अ' ओम दा बेफोरखौबो बेफोरखौबो आजिखालि आबाद खालामसै नोंथां मानसिफोरा
औ औ नोंथां
जासोगारो नालाय बयबो माने बाजाराव बाजाराव फानोब्लाबो बिराद बायसोगारो नालाय दा जोङो बेफोरखौ माने आबाद खालामसै आरो
होम
आबाद खालामनायनिख्रुइ जोङो जाय ओ बै हारसिङै रज'नाय बिलोफ्राव मोननाय बा बबावबा जायगाफ्राव मोननाय बैफोरो थावसिन जायो आरो नोंथां आबाद खालामनायनिफ्राय दा जों हायोब्ला बै बुस्थुखौ जों जानांगौ आरो जायखौनो जायखौनो जायनोसो हारसिङै रज'नाय बेखौ आरो आबाद मावो आबाद खालामनानै फाननाया बारा टेस्टि गैया नोंथां। नोंथाङा जायोना बे ओ मान्दियाखौ
जायो नोंथां जायो।
औ
ओरैनो बे नोंथाङा जे खुमब्रा होनदों खुमब्राखौहाय
औ हेलौ हेल'औ खुमब्राखौ मा होनदों नोंथाङा?
खुमब्राखौ होनो होदो आं नोंथाङा ओरैनो माजो माजो जायोबा गोथाव मोनो?
अ खुमब्राखौ खुमब्राखौ आङो नोंथां ओ माजोंबो अमाजों जायोब्ला गोथाव मोनो लोगोसे दाउजों जायोब्ला गोथाव मोनो। आं माने खुमब्राखौ जोङो ओरै माने फिसा फिसा गोरलै गोरलै हायो आरो नोंथां ना दा ओ माने गथा गथा हानानै जोङो जुदि खुमब्राखौ मोजाङै एवनानै लानानै ओम जोङो जे नाजों जायोब्ला बा बेदरजों जायोबा जोङो गिबियाव बेदरखौ एवग्रोबाय नाखौ एवग्रोबाय नङा होनबा नोथां? ओ बिनि उनाव जोङो बेदरखौ एवनानै थिगसे मोजाङै एवनानै जोङो खुमब्राखौ गथा गथा हानानै खुमब्राखौ मोजाङै एवनानै हो माने एसे मोनफ्रामजासे एवनानै उनाव दै होनानै जोङो जुदि जेब जेब जायोब्ला बिराद गोथाव जायो आरो खुम्ब्राया आं माने बिदिखौ एसे गोथावसिन मोनो आरो नोंथां।
औ
ओ जोगोनारफ्राबोथ' नोङो अमा बेदरजों गोथावानो नोंथां ओ औ दाउजोंबो गोथाव। मानि जों बर'फोरनाव बेफोर गासिबो मैगंफ्रा दंखाजोबसै आरोना नोंथां
अ अ बिदिनो आरो खुमब्राखौ हांसोजोंबो जानो हाबाय।
हांसोजोंबो हायो औ औ ओरैनो आजिखालि जोङो माने बेफोर आबादखौ मावनानै लानांगौ गायनानै लानांगौ नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां औ।
बारिखौ लांदाङै दोननाङा आरो जोङो दैज्लाङाव मोननाय मै मैगं मेसेङाव मोननाय मैगं गासैखौबो जों एफा एफा मावनानै लानो हायो हायोब्ला मोजां आरो जेरै जोङो ओ दैज्लाङाव फान्थाव मोनो फान्थाव एसे गायदो लोगोसे खुमब्रा खुमब्रा एसे गायदो जोगोनार एसे गायदो थाइबें एसे गाय गायदो फोरला एसे गायदो जिंखा एसे गायदो सबायबिमा एसे गायदो एसे एसे एसे एसे एसे गायनानै दोनोब्ला जोङो मानि मैगं होननायखौनो बाय बायनााङा आरोना नोंथां नङा होमबा माने जों न'आव नो गासिखौबो मोनखा जोबनाय जायो आरो आरो आजिखालि नोङो ओ जे बाजाराव ओंखारनाय मैगंफोर ओ हमना ला दो नोंथां जोङो फान्थाव बा सबाय बिमा बायनानै लाबोबाय सबाय बिमाया बायनाय सबाय बिमाया जोङो दिनै जाया होननानै साननैसो दोनोब्ला हारसिङैनो सेवलांजोबो नोंथां
औ नोंथां औ
न'नि सबाय बिमा ओ गावनि बा न'आवनो गायनाय सबाय बिमा जोङो बेखौ सानथाम सानब्रै दोनब्लाबो बे सेवा माने थाजिमैनो थायो अब्ला नोंथाङा बिनि सायाव मा फाराग मोनगोन जेनेबा नोंथां।
फारागा माने बेनो दानि जुगावहाय बांसिन बिदिनो मुलि आरि बाहायो बाजारनि मोननाय मुलि हासार बेफोरबायदि बाहायो
नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ
जि बाजारनिफ्राय लांनाय लिरसि इफोरमाने बांसिन सेवनायनि चान्सआव थायो आरो। बांद्राय गोबाव थाला बेफोरबायदिनो ओ दा गोदोनि समावहाय माने हासार बाहायबाबो गोबोरनि हासार बेफोरबायदि बाहायोमोन बेखौनो मुलि होनाय मानाय थाला आरो नआव नों गायना लाबा थाय बेफोरबायदि नआव जानो थाखाय बाहायनायाव बेफोरबायदि बाजाराव मोननाय मुलि बायदिफोरखौ बाहायला जोङो
बाहायला औ दा जोङो बाज बाजाराव मोननाय बुस्थुखौ मुलि बाहायनानै माखासे केमिकेल बुस्थुफोरखौ बाहायनानै जेनेबा ओ माबाबाय दोन ओ आबाद मावबाय दा बै मैगंफ्राव हाबनानै थानाय बुस्थुखौनो जोङो जागासिनो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
दा ब्रयलारखौ जोङो ओ माखासे मेडिसिन सोयो ब्रयलारनि मोदोमाव दा बे मेदिसिनखौ सो सोनाय लोगो लोगो बयलारा माने देरो नङा होमबा थाब देरो स सप्ता खनसे बा फन्द्र दिननि गेजेरावनो माने गिदिर गिदिर जायो आरो ना दा बै बुस्थुखौ दाननानै फाननोसै दा बै बयलाराव थानाय मेडिसिन बे मेडिसिना जोंनि मोदोमाव हाबगोन अटमेटिक हाबगोनना हाबा जों जाबाय नालाय हाबोना नोंथां
औ हाबो नोंथां औ
बयलार दा बयलारनाव बै मेडिसिनखौ सोनाय लोगो लोगो बयलारा देरबाय अब्ला बे मेडिसिना जोंनाव हाबनाय लोगो लोगो अब्ला जोंनि मोदोमाबो खागोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
औ मोदोमाबो जोंनाबो देरगोन दा जोङो जायनि थाखाय माने जोंनि आजिखालि ओ बांसिन नुनो मोनो फेथ्ला फेथलि जानाककधय नङा होमबा दा बैफोरो बेफोरबायदि जानाय नि थाखायनो जायो आं सानो आरो नोंथां दा होमबा नोंथां ओ जोङो गोबां खोथा सावरायलायबाय दा बेखिनियावनो दोनथनोसै नाम नोंथां
ओ जायो नोंथां जायो
औ दे होनबा दोनथलायसैना नोंथां दे गोजोननाय थाबाय